औ आांनियाव आं मोननैसो सोंथिनि फिननाय लुगैदोंमोन नोंथाङा आंनो बेफोर फिननायफोरखौ होनो हागोननो हागोन ना
औ औ औ थारैनो मानो हाया जानो हागोन नोंथां
औ उ जोंनि उ खायसे खायसे लामाफोरा उ जोंनि फरायसा जिउआव माबायदि हेंथा होयो जायफोर लामा फोरानखि उ गोबां बेबायदि गाज्रि गोहोम ओ जेनेबा जोबोर बायनाय बेबायदि जोबोर खस्थ' अखा बोथोराव माबायदि ओ नोंथाङा माबायदि हेंथा फरायसालिआव माबायदि हेंथा होयो होनना सानो?
थारैनो बे सोंथिनि फिननायखौ औ औ बे सोंथिनि फिननायखौ नों थांनो आं फोरमायनो मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन नङा होमबा नोंथां औ थारैनो जोंनि ओनसोलाव ओरैबायदि जेंना नु जाथियो जेराव लामाया बायग्रबनाय जेराव दै जमा जानानै गोथौ गोथौ हा जाना थानायखौ जों नुनो मोन नङा होमबा नोंथां औ औ दैज्लां दाथ' दैज्लां बोथोर दैज्लां बो थोराव अखा हानायजों लामा फोरा हाब्रु जिब्रु बायदि रोखोमै लेथ्रा गाज्रि रोखोमै जाना थानाय गाज्रि थासारियाव थानायखौ जों नुनो मोनो
औ नोंथां नंगौ
खोना औ थारैनो आरो आरो मोनसेबाव जेरावनिखि दा दै ज्लां बोथोर अखा हानायजों दालां एबा नालाफोराबो जोंना बु खारलाङो एबा बायग्लि बायग्रबनानै थायो।
औ औ नोंथां खोनादों
औ थिग बेबादिनो बे लामा आरो दालां गाज्रि जानायनि सायाव आरो गाज्रि जानायनि बि थिङाव जोंनि ओनसोलनि फरायसाफोरनि ओरैबायदि खहा जायो जेरावनोखि फरायसाफोरा
औ
जेहेथु साइकेलजोंसो थाङो नालाय
ओ औ नोंथां साइकेलजों थाङो।
साइकेलजों हांनायाव बिथांमोना फरायसा बिथांमोना जोबोर खस्थ' मोनो नङा होमबा नोंथां जोबोर खस स्थ' मोननो गोनां जायो एबा खस्थ' भुगिनो गोनां जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ नोंगौ
नंगौना नोंथां औ औ जेरावनोखि बिथांमोना सम बायदियै फरायसालि एबा ओ फरायसालिमायाव सहैनो हायि जायो नङा होमबा नोंथां खोनादोंना नोंथां औ औ औ जायनि जाहोनाव फरायसाफोरा सम सम बायदियै फरायसालियाव नुजाथिनो हायै जायो आरो खायफा खायफा फरायसाफोर दं जाय हान्थाामेला जाय गारि थांलाय फैलाय हान थामेलानि राहाजों कलेज एबा औ फरायसालि एबा फराय सालिमायाव थांनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां खोना दोंना नोंथां हेल' नोंथां औ औ थिग बेबादिनो औ औ थिग बेबादिनो जोंनि फरायसाल' नङा जे जोंनि सुबुं हारि सुबुं माहारियाबो बेफार फालांगि खालामनायाव गोबोर गोबां जेंना गोगलैनायखौ जों जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो एबा नुनो मोनबोगासिनो दङ नङा होमबा नोंथां खोनादोंना? खोनादोंना नोंथां औ औ औ थिग बेबादिनो जोंहा जोंनि ओनसोलनि बेफार फालांगि खालामग्रा बिथांमोनाबो गोबां जेंनायाव गोग्लैयो लामा गाज्रि जानायनि जाहोनाव दालां बायग्रबनायनि जाहोनाव थिक बे बादि मावनो थांनाय खामानिखौ जों गोसोब्लाबो मावनो हायै जायो जेरावनिखि लामायानो गाज्रि जि जानानै दङ थांनो गोनां जायगायावबो जों थांनो हायि थांनो हायै जायो नङा होमबा नों नोंथां खोनादोंना नोंथां आंनि बुंनायखौ हेल' नोंथां औ औ थिग बेबादिनो औ लामा गाज्रि जानायनि औ खोनादों लामा गाज्रि जानायनि आरो मोनसे जाहोनानो जाहैबाय ओ अ जोंनि सुबुं माहारिनि खहायानो जाहैबाय जेरावनोखि जों सुबुं माहारियाथ' सुबुं माहारिनि जिउआवथ' बेमार आजार थाखायो नङा होनोमबा नों नोंथां।
नंगौ नोंथां औ नोंथां।
औ थिग बेबादिनो लामा हामा जा गाज्रि जाना थानाय एबा दालां गाज्रि जाना थानाय समाव जोंनि न'खरनि सोरबा लोम जा गोब्राबै लोम जायोब्ला एबा गोब्राब जोखोम जायो ब्ला गो ब्राब बेराम जायोब्ला जोंहा बै लामाजों थांलाय फैलाय खामनायाव एसे एसे माबा जायो मा होनो बेखौ एसे गोब्राब जायो। गोब्राब जायो। नंगौ ना नों
गोब्राब औ नंगौ नों थां गोब्राब औ गोब्राब जायो।
नि औ औ। जायनि जाहोनाव बेमारिया देहा फालि फाहामसालिसिम सहैयालासिनो अब'थिरायै जिउ नागारनो गोनां जायो। नङा होमबा नों
औ नंगौ नोंथां। औ नंगौ।
औ औ बेफोरबादि दुखु नांथाव थासारिखौ जोङो जोंनि ओनसोल एबा जायगायाव नुबोगासिनो दङ'। नङा होमबा नोंथां? खोनादों ना नोंथाङा? औ औ। थिग बेबादिनो लामा गाज्रि जानाय ए बा दालां बायग्रबनायनि पारसे नोंथांमोननि ओनसोलजों नोंथाङा मा मा नुबोगासिनो दङ' नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ लामा बायग्रब औ नोंथांनि सोंथिया बेनोमोन ना लामा बायग्रब नाय आरो ओ लामा गाज्रि जानाय नि गेजेराव माबायदि हेंथा होगासिनो दं? ओ लामा बायग्रोबनाय आरो लामा गा जानायनि गेजेराव नोंथाङा जा बुंलांदों बेफोर गासिब बो‌ नंगौ आरो आं बेनि सायाव एसे बुंबावनो सानो ओ जोंनि फरायसाफोरा जा ओ फरायसालियाव थांनाय समाव ओ गोबां दिडस्टार्ब जायो इथिं
जायो जायो जायो नंगौ
खौ होसोनानै थांनो गोनां जायो
औ नंगौ थारैनो
गाज्रिआव बिद सायाव अखा हाबावगोन आरो दा दै ज्लां दिन दा आरो गोबां लामाफ्रा बिदिनो ओजोंनि गामिफोरनि खायसे खायसे लामाफोरा बिदि थाय गैया बेयाव हा बाला बेयो आ गो थौ जाबावनानै थाबावो बेनि सायाव फरायसाफ्रा आखाइ फारसेथिं सा गाव सालायनानै आखायफार सेथिं साथा हमनानै थांनो गोनां जानायफोरा बिथांमोना गोबां खस्थ स्थ' मोननो गोनां जायो आरो औ गोब्राब जायो आरो जोंनि लामाफोर खौ गाज्रि खालामनाया बेनो जोंनि खायसे खायसे ओ गारिफोरखौ गेदेर गेदेर गारिफोरखौ जाय लामाथिं लांनाङामोन बे लामाथिं लांनानै बेफोरबायदि ख ओ जों माबा खौ मा होनो खस्थ' होयो आरो बिथांमोना बिथांमोना गोदोर गोदोर गारि गाय जोंनि लामा फोरथिं लानानै थांनानै गोथौ बिराद मोनसि उम
जेरै औ औ जेरै हाइट दामफार जि पि ट्रेक्टर ट्राक बायदिफोर नङा होमबा नोंथां औ औ जेरैहाय जोंनि साखाथियावथ' गोबां गेदेर गेदेर दारिमिन कलकारखाना जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो नङा होमबा बा नोंथां औ औ बे बिथांमोननि बे गेदेर गेदेर मेसिनारि गारिफोरानो जोंनि ओनसोलनि लामा एबा दालांफोरखौनो गाज्रि खालामहोनायाव रोखोम खोख्लैयो एबा गोहोम खो ख्लैयो नङा होमबा नोंथां औ औ दासान्दि नोंथांमोननि लामाया ओनसोलनि लामाया मोजां जानो थांगासिनो न ना थाङाखै
औ नोंथां जोबोर औ नोंथां आं नोंथांनो फोरमायनानै जोबोर गोजोन जोन्नाय मोनगोन जोबोद दुखुनि बाथ्रा जों जोंनि लामायाबो इमान खावसे हामा आरो खावसे मोजां जानानै दं जेराव फरायसा फोरा ओ फरायसालियाव थांलाय फैलायाव जोबोर खस्थ गामि ओ सुबुं ओ बे जायगानिफ्राय बे मोनसे जायगायाव थांनायाव अखा बोथोरनि दिन नालाय जोबोर हाब्रु जायो आरो गोबां खस्थ' मोनगासिनो दङ ओ
नंगौ नंगौ
फरायसाफोरा गोबां नोंथांमोननि नोंथांमोननि लामाफोरा मोजाङै
औ थारैनो जोंनि हालामनि लामा सामा एबा दालांफोरा जों आगोलनि बायदि बिदि नायोब्ला आथिखालनि बादि एबा आगोलाय फारागखौ जों नुनो मोनो गोबां नुनो मोनो मोनो खायसेया मोजां जादों एबा खायसेया गाज्रि बिदिसो जादों नङा होमबा नों
औ नोंथां औ
जाय खामानिखौ गोसो होनानै मावदों जाय खामानिखौ गोसो होनानै मावाखै जाय मावदों बे मोजां जादों एबा जाय मावाखै बे गाज्रियनो थालांदों नंआहोनबा थिग बेबादिनो मोजां लामा थानाय ओनसोलनि गामियारि फोरा मोजां मोनदों मोजां सुबिदा मोनदों थांलाय फैला थांलाय फैलाय हान्था मेला खालामनाय राहायाव बिथांमोना जेबो खस्थ' जायाखै ओय आरो जेराव जेराव लामा सामाया गाज्रि जादों बे गाज्रि जानायनि गामियारि सुबुं बिथांमोना गोबारैनो खस्थ खस्थ' जानायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दं नङा होमबा नों? थां खोनादोंना नोंथां? उम दा जोंनि हालामनि ओरैनो औ औ खोनादों नोंथां खोनादों। हेलौ खोनादोंना नोंथां औ।
ओ बेफोरबायदिनो गोबां सोंथिनि ओं नोंथां। नियाव फिननायफोरखौ मोननो हाबाय नोंथांआबो गोबां आंनो फिननायफोरखौ होबाय बेनि थाखायबो गोबां रोजा रोजा नोंथांनिसिम साबायखर बाव हरनाय थाबाय बेफोरबायदिनो उन फोरावबो गोबां सोंथिनि फिन्नायफोरखौ मोननो हागोन। होननानै आसा खालामो नोंथां।
औ नंगौ थारैनो आंबो नोंथांजों सावरायनानै मोजां गाज्रि लामा एबा दालांनि फारसे सावरायनानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोन्दों मानो जेे बे जोंनि गोनांथार खामानि जिउनि गोनां थार खामानि नङा होमबा? थांलाय फैलाय खामनाया हाम हान्था मेला खालामनायानो जोंनि जिउनि गेदेरथार गोनांथार खामानि नङा होमबा नङा होमबा बै जायगानिफ्राय बै जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम थांनो थाखाय जोंनोथ' हान्था मेलानि गोनांथि नङा होमबा? औ थिग बेबादिनो हान्थाामेला खालामनोब्ला जोंनो मोजां लामानि गोनांथि नङा होमबा नोंथां? मोजां दालांनि गोनांथि। औ।
उम।
थिग बेबादिनो नोंथांजों सावरायनानै आंनि गोसोआबो जोबोर गोजोननाय मोनदों थारैनो। नोंथां। औ नोंथांनि मोजाङै थांगोन होनना आं अबंलावरिनियाव बोर बियो नोंथां। थारैनो। गोजोन्थों नोंथां। औ नोंथां गोजोन्थों थारैनो। औ नोंथां। खोनादों। औ दे औ दे स' उनाव लोगो मोनफिनगोन नोंथां औ औ औ।